खोनादों
औ नोंथां खोनादों दे
औ अ बिदिब्ला नोंथाङा फ्रि दङब्ला दसे सम होनो हागोन ना नोंथां
औ नोंथां सावरायजागोन दे
औ अ बिदिब्ला नोंथांखौ कल खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय आंङो मोनसे आयदानि सायाव सावरिना कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां।
औ
औ ओ बिदिब्ला गिबियावनो नोंथाङा एसे फोरमायग्रोना होनो हागोन नामा जोंनि बर' हारिनि दोरोङारि ओंखनि सायाव
औ नोंथां जोंनाथ' दोरोङारि ओंख्रि बुङोब्ला गोबां दं बेनिनो आङो नोंथांनो जा जोंनि अनला ओंख्रि जेराव जोंङो आथिखाल समाव नायनो थाङोब्ला जोंना ओ गोबां मुंदांखा आरो जि आइ तेकबो मोननो हादों आरो। ओ जों औ जोंनि ओनसोलनि संनायखौ नोंथांनो एसे फोरमायना होग्रोनोसै नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां
औ जोंना माने अनला ओंख्रिखौ गावबाागाव मथे गावबा गाव थावनाय म मथे गुबुन गुबुन संनानै जानाय जायो आरो। जेरैबायाददि जोंना खायसेया मा होनो खारैखौ मोजां मोनो आरो खायसेया अनला गोखैफोरखौ मोजां मोनो आरो बिब्दिनो जोंना औ। जेरै अनला गोखैखौ जोंना संनोबो माइरंफोरखौ जोंङो गिबियावनो सोमग्रोनानै दोननाय जायो आरो बेनि उनाव जोंना ओ गोखै संनो थाखाय थाइगिर नङाब्ला खोरदै बायदिफोरखौबो बाहायजायो। नङाब्ला जोंना औवा मेवाइखौबो आसार खालामनानै दोननाय जायोना। जों बेखौबो संनाय जायो आरो औ बेबायदिनो जोंना औ थाइगिरजों सं संनो गोनांब्ला जोंना थाइगिरखौ गिबियावनो लाबोनानै मोजांङै गोरलै गोरलैयै हानानै ऐ लानाय जायो आरो। बिनिउ नाव ओ मा होनो बेखौ जोंङो खायसेखौ ओ थबसिफोराव मोजांङै देनानैबो लाग्रोनाय नुदों आरो जाहाथे बियो मोजाङै गोखैफोरा ओंखारनाय बायदि आरो खायसे जोंहा गोरलै गोरलै हानानैनो ओरैनो एवफ्राननानै होनायखौबो नुदों आरो ओ बेनि उनाव जोंना बेखौ बांसिन जोंङो नाफोरजों जानायखौ नुयो आरो। बिब्दिनो ओ जोंना मा होनो थाइगिरजों जानो थाखायबो जोंना बिब्दिनो खालामनाय जायो आरो जेरै जोंना थाइगिरफोरखौ खालामनाय जायो। बेनि नि उनाव जोंना माइरंखौ मोजाङै ओ मा होनो दिंखियाव नङाब्ला उलारफोराव देनानै लाग्रोनाय जायो आरो।
ओ नंगौ नोंथां
औ बेनिफ्राय जोंना आथिखाल समावथ' जोंना बिब्दिखौ बाहायला ओ जोंना बांसिन मेसिन ग्रेन्डारफोरखौसो बाहायनाय नुसै आरो बेबायदिनो बेखौ जों औ बेखौ जेब्ला ओ मा होनो बेवहाय दै होनानै जेब्ला बे गुदुं जायो अब्ला जोंङो बेवहाय अन गुन्दैफोरखौ खायसेखौ जोंङो ओरैनो दैजों गलाय खानानैबो होनायखौ नुदों आरो खायसेखौ ओ जोंङो आखाइजों सारनानैबो होनायखौ नुदों आरो। जाहाथे बियो सिङाव थांनानै गथा जायोैबायदि बेनि उनाव बियो मोजांङै गोदौवोब्ला जोंहा गोखैफोराबो ओंखारोब्ला ओ जोंङो बेवहाय न नाफोरखौ बांसिन होनाय जायो नालाय बेनिखाय जोंङो नाखौ एवग्रोनानै लानाय जायो आरो बेनि उनाव बेखौ मोजांङै औ होनाय जायो आरो बेनि उनाव जोंना बेवहाय गंगार दुन्दियाफोरखौ बांद्राय ओरै होनाय नुवाखै आरो जायफ्रा मोजां मोनो बिसोरखौल' होनाय नुदों। आरो बेबादि बिदिनो जोंना औ खारैआवबो जोंना बिब्दिनो जायो आरो जोंहा माइरंखौ सोमग्रोनानै लानाय जायो बेनि उनाव जोंना खारैखौथ' मा होनो औवा मेवाइजों जायालासे बिनोबो ओरैनो जोङो आलुफोर होनानैबो जानाय जायो। आरो जोंना ओ बेदरफोर होनानैबो संनानै जानाय जायो आरो। बे बायदिनो‌ जोंङो औ ओ जोंना साम'जोंबो खायसेखौ जानायखौ नुदों आरो बिदिनो जोंना मा होनो लाथाफोरजोंबो जोंनानै जा लाथाजोंबो जानायखौ नुदों आरो। बेबादिनो जोङो औ अनला खारैखौ जोंना आरो मोनसे रोखोमै जेरैबायदि अनला फाख्रि लाइ बिलाइफोरखौ जोंना होनानैबो जानायखौ नुयो आरो नोंथां बेखौ दायोबो जोंना ओ जेरै बासिकि बिबार बा सेवालि बिबारफोरबो थायोना बेखौ जोङो फोराननानैबो खारै महरै संना जानाय नुदों आरो बेवहाय बांसिन जोङो ना गोरान बा ना गोथां बायदिफोरखौ बाहायनायखौ नुयो आरो नोंथां औ नोंथांमोननि ओनसोलावबो बे जोंना नाफाम दंना दोरोङारि जोंना बे मखौ माबोरै बानायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ नंगौ नोंथां थारैनो। नाफामखौ माबायदि बानायो बुंब्ला औ नाफामखौ जोङो बिदिनो नाजों बानायो नङा होमबा नोंथां?
औ
गिबियावनो जोङो नाफा बनो थाखाय जोंनो ना नांगौ जोङो बै नाखौ बा गावनि फुखरिफोरनिफ्राय सारनानै जोङो नाखौ फोराननानैबो जोङ बानायनो हायोबा जोङो हाथाय बाजारफोरावबो जोङो बिदिनो गोरान ना बायनानै मोनखायो लोगोसेनो जोङो खायफाया बिदिनो दुब्लि बारिफोराव गुरनो थांनानैबो ना मोनबोनायखौ फोराननानै नाफाम बानायना दोननायखौ जों नुयो आरो गिबियावनो जोङो नाफाम बानायनायनि थाखाय नाखौ मोजाङै फोरानग्रोनांगोन मानो होनबा नाफाम बानायोब्ला जोङो ना गोरानखौ देग्लिनायसो जायोना बेनिखायनो थिग बिब्दिनो जेब्ला नाया मोजाङै रानगोन अब्ला जों बेखौ औ थास' फस्लाजों थास' फस्ला आरो ना जों मोन्नैखौबो जों औ देग्लिनानै जोङो गुन्दै खालामनानै जों बेखौ औ जों खायफाखौ नुनो मोनो बिदिनो औवा हासुङाव सोना दोननायबा जोङो खायफाखौबो नुनो मोनो हानि थिंख्लियाव सोना दोननाय आरो बेखौ गोबाव समनि थाखाय- दोन्नाय जायो आरो एसे बेनि उनाव जोङो बि नाफामखौ जोङो बानायनानै जोङो एवनानै जोङो जानो हायो आरो नोंथां। लोगोसेनो आरो नाफामाव जोंहा फालौबो होनाय जायो आरो नोंथाङा आलु नायनायनि थाखाय एसे औ थिग बिब्दिनो जोंनि ओनसोलाव नाफाम बानायो लोगोसेनो नोंथाङा बर'नि दोरोङारि ओंख्रि जेरै अनला खारैनि सोमोन्दै बुंबाय बिदिनो जोंहाथ' दोरोङारि बर'नि ओंख्रि बुङोब्ला गोबां दङ नङा होमबा नोंथां जेरै जोंहा सबायजों साम' बा मैथा जोंना बिदिनो लोगोसे जोंनि बर' हारियाव बा जोङो नुनो मोनो जोंहा गांजेमा बाथोन बा एंखावरि बाथोन बिब्दि जानायफोरखौबो नङा होमबा नोंथां
औ
औ बेफोरबो जोंनि बर'नि मोनसे आंगो जानाय बा दोरोङारि जाग्रा मुवायाव जोंहाबा गोलैयो आरो थिग बिब्दिनो आङो नोंथां आरो लोगोसेनो जोंहा नारजि अमायाबो जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रि। थिग बिब्दिनो नोंथांजों आङो सबबायजों साम' संनायखौनो एसे फोरमायना होनि
औ
औ सबबायजोंङो साम'खौ माबायदि जोंनि ओनसोलाव संनाय जायो गिबियावनो जों साम'खौ जोङो बिदिनो सोरबाबा हााथथाय बाजारफोरनिफ्राय बायनानै लाबोयो बा सोरबा बिदिनो गामियावनो फुख्रिफोराव मोननाय बेखौबो फनना लायो आरो लोगोसेनो खाथि खालायाव दैमा दैसा बा दंग'फोर दङबा बैफोरावबो जोङो सामु मोननाय जायो आरोखि नोंथां। औ बेखौ ला बोनानै जोङो बिदिनो हरनै बा हरसेनि थाखाय जोङो सोमना दोननांगौ। मानो बुङोब्ला साम'नि बिगुराव गोबां मैला थायो बिदिनो बादामालिफोर सिथाबनाय बा ओरै लोगोसेनो साम'नि सिङावबो बाला हा बा अन्थाइ बेफोरबायदि थानायनि थाखाय जोङो बेखौ दिहुनगारनो थाखाय जोङो दैयाव सोमना दोननाय जायो बेनि उनाव जोङो ओ जेब्ला हरसे हरनै सोमना दोनगोन बेनि उनाव मोजाङै साम'खौ बोखारनानै जोङो बिनि थाखोनखौ बो खानाय जायो आरो बेनि उनाव जोङो साम' खिथुखौ जोङो दाननाय जायो। ओ थिग बिदिनो जोङो दानखांनानै बा थाखोन बोखारखांनायनि उनावबो जोङो साम'खौ फिन खेबसेबाव आरो दैयाव ओ संनायनि सिगां जोङो सोमना दोननाय जायो आरो नोंथां। खोनादोंना? औ। औ बेनि उनाव सोम दोनना जोङो सबाइखौ मोजाङै ओ जोङो सबाय खौबो सबायनि बिगुरा गोसोम नालाय। बेनिखायनो जोङो एसे दसे समनि थाखाय सोमना दोननाय जायो आरो बिगुरा खारनायनि थाखाय। जेब्ला सबाया एसे रुइगोन अ अब्ला जोङो बिगुरा खारहां जागोन अब्ला जों बि बेखौ बोखांनानै आखाइजों सेग्लिनानै जोङो सुनाय जायो बेनि उनाव बिनि बिगुर गोसोमखौ एसे एसे खारहोखांनानै जों बेखौ संनो हायो आरो। ओ थिग बिब्दिनो जोङो साम'खौ संनो थाखाय ओ सोमना दोननाय साम'खौ जोङो सुखांना लानानै जोङो बेखौ साराय गुदुङाव एसे थाव होनानै जोङो एवफोरामना लानाय जायो आरो जेब्लासिम साम'नि दैया थैयो आरो जोङो बेखौ जे ओ अब्लासिम एयाव जेब्लासिम सामुआ मोनसे सोदोब फैयो आरो बेरनाय जेरै टाब थुब होनबाना जोङो मिथिना मोनो साम' एवनाया जाबाय होननानै बेनि उनाव जोङो साम'खौ जायखिजाया मोनसे आइजेेङाव बोखांना लानानै जोङो बै संनो लागा सबायखौ जोङो थाव सेरनानै बा सोरबाबा बिदिनो दायरेक्ट खारै होखानानै सङो बा सोरबा थाव एसे होनानै हाइजें फालौ बिदि देना होनानै सङो आरो। बेनि उनाव जोङो सबायखौ बिदिनो दसे सम एवफ्रामना लानानै जोङो जेब्ला गोदौगोन बेयाव अब्ला जोङो दै होनानै गोदौनायनि उनाव जोङो संख्रै खारै बेनि उनाव जोङो ओ एवफ्रामना लानाय जोङो साम'खौ होनो हायो आरो लोगोसेनो जोङो ओ बै सबाय संनायाव जोङो बिदिनो हायजें बिलाइ बा ओ खासि थारा धोनिया बेैफोरखौबो होनो हायो मानो होनब्ला बेफोरखौ होयोब्ला मेगंआ एसेबा थावनायसिन जायो आरो नोंथां थिक बिबदिनो जोंनि ओनसोलाव सबाय ओंख्रिखौ संना जानाय जायो ओ लोगोसेनो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथांनि ओनसोलाव ओ जेनेबा नारजि अमाखौ माबायदिहाय संनाय जायो नोंथां
औ नोंथां ओ जोंनि ओनसोलाव माने नारजिखौ जोंना मा होनो जे गोथाङावबो जोंनानै माने एवनानैबो जानायखौ नुदों आरो नोंथां बिब्दिनो जोंना गोथांनिफ्रायनो फोराननानै नारजि जायो नालाय बेखौ जोंना ओ गिबियावनो मा होनो बेखौ मुरायनानैबो जों खायसिगौ ओ अमा मेजेमफोरजोंबो जानायखौ नुदों आरो जोंना बिब्दि मुरायालासिनो खायसेखौ जोङो सातनि बायदि जेरै थाव गोथां बायदिफोरखौ बा पियास बायदि होनानैबो जानायखौ नुदों आरो आरो जोंनाथ' ओ जोङो बांसिन नुनो थाङो जे मा होनो नारजिखौ जोङो बांसिन अमाजों जानो मोजां मोननायखौ नुयो आरो आरो बांसिन बिब्दिनो जोङो जानायखौबो नुयो आरो नोंथां
औ नंगौ
औ नोंथांमोननि ओनसोलावबो नारजि ओंख्रिखौ ओ बिब्दिनो जानाय जायोना
औ नंगौ नोंथां थारैनो नारजिखौ जोंङो जोंनि ओनसोलाव बिदिनो अमा अमाजों जानाय जायो मानो होनोब्ला अमाजों जायोबा जोंहा एसे थावनासिन जायोबा गोथाव मोनो आरो ओ जोङो थिग बिदिनो नारजिखौ जोङो गोरानैबो बा गोथाङैबो नोंथाङा बुंनाय जायखौ फाथो - गोरलै बुङो जोङो बे बो जोङो जानाय जायो आरो नोंथां ओ बेनि उनाव जोङो नारजिखौ संनो थाखाय बिदिनो जोङो सोरबाबा जोंना गुन्दै बा गोरा सान्दुंआव गोजाम मोजाङै स्राव -स्रावफोराना बेखौ गुन्दै खालामना जायो आरो जोंनिया खायफाया बिदिनो दैयाव सोमना लानानैबो संनाय जायो मानो होनोब्ला बेयो एसे गोखा नालाय बेनिखायनो दैयाव सोमना दोनोब्ला बिनि गोखाया एसे खारो होना जोङो फोथायो बा मिथिया आरो नोंथां
औ
औ बेनि उनाव जोङो अमा बेदरखौ मोजांयै जा एसे माइ मस्ला होनानै एवना लानानै जोङो बै सोमहाबना दिनै नार्जिखौ जोङो सेबनानै मोजाङै आखायजोंनो मस्राय मस्राय होनानै जे गुसुं -गुसुं बस'ना होनानै बिनि सायाव होनाय जायो आरो अमा बेदै एवफ्रामनायनि सायाव बेनि उनाव जोङो ओ संख्रै बा खारै एसे होनानै बेखौ रबहैयो जेब्ला बै नारजिनिफ्राय ओंखारनाय दैया रानगोन अब्ला जोङो एसट्रायै दै बिदिनो गिलास एबा खुरैसे जों होनानै फिन गोदौ होफिनो ओ बिदिनो गोदौनायनि उनाव जोङो संख्रि खारै साखिनायनायनिनाव जोङो बै नारजि अमाखौ जानो हायो आरोखि नोंथां
औ नोंथां ओ नों
औ बिदिब्ला नोंथां जोंहा समाबो जानानै फैबाय ओ जोंनि दिनैनि सावरायनि गयो आरो दोनथनोसै नामा नोंथां
औ नोंथां गोजोननाय थाबाय
औ नोंथांनिसिमबो बिदिब्ला